हेल' नों औ औ ओ मो औ खोनादों मोनाबिलि समनि गाहाम हामलायनाय जासि हग्रोना- थाबाय नोंथांनिसिम औ। दा नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन नामा?
हागोन हागोन हागोन।
औ औ दा नोंथां जोंहा मोनसे खोथानि ओ आयदानि सायाव सावरायनो लानाय जादों बे आयदायानो जाहैबाय जोंनि बर'नि ओ जानाखि जोंनि बर'फोरनि जौ खावनाय आदब खान्थि आरो जौनि बाहायनायनि बाग गै नोंथां आंनो एसे फोरमायना होनो हागोन नामा?
औ हागोन हागोन। थ' हयब्ला अब्ला जागायसै
औ।
उम। माने जों बर'फ्रा गोदो गोदाय दोरोङारि समनि आबौ आबैमोननि समनिफ्रायनो जौखौ बाहायबोदों आरो दासिमहालागैबो ओ- माने जिउखौ जों बाहायनायखौ नुनो मोनो उम जौ होननानै बुङोब्ला जोङो गिबि मरं माइरंनिफ्राय बानायनाय जायो आरो माइरं लायोै माइरं बानाय- नाय जायो सोरबा जोसानि बानायो सोरबा आसुनि सोरबा माइब्रानि सोरबा बिदिनो बायदि बायदि माइरंनिफ्राय लानानै बानायनाय जायो सोरबा आसु माइब्रा लगायो ओमफ्राय बिदिनो माथा गोजा सोरबा सङो‌ आरो बेैबायदिखौ संनानै बानायनाय जायो आरो बैखौ बानाय थाखाय गिबियावनो जों एमावनि गोनांथि जायो मानो होमबा एमावखौ जों- गिबियावनो सिगां रेडि खालामनांगौ जेब्लानाखि एमावखौ जोङो रेडि खालामखांबाय आरो एमावखौ माबो- बानायो होमबाथाय एमावखौ जों ओ गिबियावनो मोखोना बिलाइ खान्थाल बिलाइ बिदिनो- आनारस बिलाइ होनानै देनानै बानायनाय जायो। आरो बै एमावखौ जोङो बानायखां ओ उवालाव जयै देग्लिनानै माइरंजों बेबायदिनो माने ग'था ग'- बानायनानै संग्रायाव फोरान ग'था ग'था लादु रखम बानायनानै संग्रायाव आराम फोराननाय जायो सान्दुुङाव आरो बे मथा मथि साननै बा सानथाम हालागै फोराननाय जायो जेब्लानाखि बेखौ माखासेफोरा बेफार फालांगिबो खालामो सोरबा बायनाबो लाङो गोनांथि जानाया
औ
आरो सोरबा माने न'आवबो बानायो गाव गावनो गाव
औ।
ओमफ्राय बेखौ जेब्लानाखि बानायखांबाय बानायनानै जुदि बै राबाय रानानै जेब्लानाखि जुमायखौ संनो रेडि खालामबाय ओमफ्राय जुमाय- संनो थाखाय जोंनो गिबियावनो ओ माइरंनि गोनांथि जायो ओम ओ माइरं खौ जोङो गिबियावनो रुनानै लाग्रोबाय
औ
आरो मायरंखौ रुखांनानै बन ओरै गुवार लाइ बिलाइ बा संग्रायफ्राव ओ एरनबाय दा बेखौ एरनखांनानै एसे गुसु खालामबाय माने बुस्थुखौ माइरं ओ माबा ओ माइरंखौ माने ओरै ख'फ' स'फ' फोरखौ गुसु खालामबाय गुसु खालामनानै एसे आखायाव दै लानानै ओमफ्राय बेजों ओ एमाव हरै फुनलाबाय आरो ना फ्रि फ्रि ओरै सम एमावखौ होयोब्ला माने थरनै थरथामखौ होयो माने जुमाय थाइसे संनायाव थरनै थरथाम होयो बेखौ होखांनानै ओमफ्राय जेब्लानाखि होखांबाय खांनानै बेनाव दसे थानानै ओमफ्राय बेखौ लाय बिलाइ जों नङाब्ला ओरै प्लाटिक जों ओरै खोख्लोबबाय आरो ना मथा मथि
औ
ओमफ्राय बेखौ खोख्लोबखांनानै बिराद अखानायैबा माने अखानायैब्लाबो खालाम खालिबो माने एमाव फुनखालिबो सोजायो बुस्थुखौ ओमफ्राय बेखौ जौदो बा खाग्रि बा बबेबा मोनसे जायगायाव सोनानै बेखौ दोनबाय आरो दोननानै मथा मथि बेखौ ओ सप्तासे नङाबा दस दिन गाहाम थाबाय थानानै जेब्ला बियो हारसिंनो माने जुमाया गावनो गाव दै ओंखारबाय माइरंनि रस फोरा ओमफ्राय सोरबा बायदिया बिदिनो गिबि गिबियै ग'ग्रोनाय रसखौ लोंबाय ओमफ्राय आरो खायफा बायदिया बिदिनो लोङालासिनो आरो माने बथलाव सोना दोनो ओमफ्राय जुदि गिबिफोरखौ लोंखांनानै बिदिनो ओमफ्राय सोरबा बादिया आरो ओ बै जुमाय जौदो सिङावनो आरो दै होसोमबावो आरो खौ होसोमखांनानै आरोबाव बिदिनो ओ जुमायखौ लोंनाय जायो आरोना सोरबाफोर आलासि बा सोरबा फैयोब्ला आरो बिदिनो सोरबा बेफार फानग्रा मानसिफोरबा बेखौ दै होनानै आरो बुरजासिन खालामनाय जायो आरो जुमाया बांसिनानो गोदै जाया मालाबा खाब्रां मालाबा गोदैबो जायो माइब्राफोरनिया आरो बिदिनो जुमायखौ बेसे हखौ गोबाव दोनोब्ला मोजां जायो माइब्राफोरा बांसिन मोजांसिन जायो गोबाव दोनोब्ला आरो लोंनायाबो मोजां जायो माथाफोरनिया बारा इसिबां बिदि मोजां जाया ओमफ्राय बिदिनो लों सोना दोनबाय सोना दोनहांनानै बिदिनो ओ जौखौ माने बिदिनो लोंखांबाथाय बा अफ्रिफोरा गोसाय साय सायग्लिजोब्बाथाय ओमफ्राय बिदिनो ओ सेरेप मावनो बेबस्था लासिगोन जेबाबो अमाफोर दंब्ला ओमफ्राय सेरेपखौ ओ माव मावनो थाखायबो जोङो माखासे थौ जान्थाफोर नांगौ जायो ओमफ्राय थेलेबना मा होनो बेखौ ओरैखौ नांगौ जायो ओमफ्राय बिदिनो औवा हासुंखौ नांगौ जायो आरो बिबदिनो बेखौ बानायखांनानै ओ सेरेब गहोखांबाय सेरेब गहोखांनानै बिनि उनाव ओ सेरबखौ लोंबा लोंबाय ओमफ्राय लोङाबा फानजाबाय बा फानखांनायनि उनाव ओ अफ्रिफोरखौ अमान होबाय आरोना ओ अमानो होखांनानैथ जेबो भेजालानो गैला ओ‌ बेखिनियानो
औ औ थारैनो ओ गोबां सैथो खोथा नोंथांनि बुंनाया ओ थारैनो नोंथां बुंनाय बादिनो ओ जोंनि आबौ आबै आजौ मोननिफ्रायनो दिननिफ्रायनो समनिफ्रायनो जोङो ओ जौ खावनाय आदब खान्थिखौ नुनो गासिनो दङ दिनैसिमबो दा बे रोखोमैनो जोंहा नोंथां बुंनाय बादि जों गोबां नेमखान्थि बाहायनानै जौ सावनांगौ जायो ओ जोंहा माइब्रानि जौ सावनाय नुनो मोनो माथानि जौ सावनाय नुनो मोनो बायदि बायदि दा बे रो खोमैनो जोंहा बायदि रोखोमै जौ सावनायखौ नुनो मोनो जेरैहाय नोंथाङा बुंलां हानाय बाददि जोंनो जौ ओ सावनो थाखाय गिबियावनो जोंनो ओ एमावनि गोनांथि जायो जायखौ जों बखार होननानै बुङो औ दा बे रोखोमैनो जों औ औ दा रोखोमैनो जोंहा ओ जानखि ओ जौ सावनो थाखायथ जोंनो ओ एमावनि गोनांथि जायोना एमावखौ माबायदियै बानायो होननानै बुङोब्ला जोंहा नोंथां बुंलांखानाय बादिनो ओ जानोखि हाग्रानि बिफां लाइफांनि बिलाइ जेरै खान्थाल बिलाइ रैमालिनि बिलाइ जानोखि मोखोना बिलाइ मोखोना बिबार जों गो लोगोसे माइरं गोरोब होफानानै जोंहा ओ बैफोरखौ दिंखि एबा उवालावहाय देनाय एबा सौनाय जायो नङा होमबा
औ
दा बे रोखोमैनो जोंहा बेखौ देखांनानै ओ जोंहा लारु महरै बेखौ दैजों मिलायनानै जोंहा बेखौ लारुमहरै सिथु हुमनानै दोननाय जायो गल गल। बेनि उनाव बेखौ सिथुमखांनानै जोंहा ओ। बेखौहाय सान्दुङाव ओ। जि दिन नङाब्लाबो दाइन दिन गुदिनसो जोंहा। बेखौहाय सान्दौआव फोराननांगौ जायो मानो होनोब्ला फोरानोब्लासो जोंनिया। ओ एसे मोजां जायो नालाय बेनिखायनो फोराननाय जायो। दा बे रोखोमैनो जोंहा फोरानखांनो। जानखि गोरा जायो बेनो जोंहा एमाव एबा बाखार होननानै। जों मिथिनाय जायो। दा बे रोखोमैनो जोंहा बेखौहाय ओ जानखि जोंहा। ओ जुमाय संनो थाखायथ' माइरंनि गोनांथि जायो नालाय नोंहा। ओ माइब्रानिसो सङो ना माथानिसो सङो बे नोंनिसो खोथा जाहैबाय। बेनि उनावहाय जोंहा हमनानै ला मोननैखौबो संबाय जोंहा माइब्राबो संबाय। संबाय माथाबो संबाय दा। जोंहा बेखौ ओ माइरंखौहाय संनाय एबा रुनायनि उनावहाय। जोंहा बेखौहाय मोनखांब्ला बेखौ ओ। मोनसे आइजें नङाब्लाबो मोनसे बिलाइ। फोरावहाय एबा प्लास्टिकफोरावहाय बेखौ लखबनाय जायो। लामस्रोनानै जोंहा। एमावखौ नांगौ रोखोमनि नांगौ बिबांनि होनाय जायो।
औ।
माइरङा जेसेबां बिबांनि माइरङा। ओ फाललासेबा एमावखौ। ओ जोंहा जखायसे जखायनै बिब्दि होनाय जायो। दा बे रोखोमैनो जोंहा। माइरंनि लोगोआवसो खोथा माइरङा जेसेबांनो बुरजा जागोन। ओ एमावआबो एसेबांनो बुरजा होनांगोन दा। माइरंनि बिबाङा बेसेबां ओ एमावनि बिबांखौबो एसेबांनो होनांगोन। दा बे रोखोमैनो जोंहा। सोरबाया गोरा जाहोनो थाखाय एमावनि बिबांखौ बारा होयो सोरबाया गुरै जाहोनो थाखाय एमावनि बिबांखौ खम होयो बायदि बायदि। दा जों नुनो मोनो। माइब्रानि ओ जौ संनोब्ला जोंहा एमावखौ बांद्राय होनायखौ जों नुनो मोना। थाइसे बा थाइनै होनाय नुनो मोनो जोङो।
उम।
गोबांखौनो दा बे रोखोमै नायो जोंहा। माइब्रानि जुमाय होननानै बुङोब्ला जोंहा माइब्रानि जुमायखौ सावनानै जोंहा। ओ बेखौ खम समनि गेजेरावनो लोंनोबो हायो नाथाय जोंहा। नुनो मोनो बांसिनखौनो जोंनि बर' हारिमुआवहाय ओ जि ओ से बोसोर नङाबा नै बोसोर थाम बोसोर गाहाम फिसिनानै दोननायखौ जों नुनो मोनो।
उम।
जेब्लानिसिम जोंहा बैसागु फैगोन बैसागु बोथोर जागोन अब्ला। बै जौ बिदैखौ लोंनायखौ जों नुनो मोनो गोबांखौ।
औ।
दा बेरोखोमै जोंहा माथानि जुमाय होन्नानै बुङोब्ला जोंहा। दा जानोखि ओ जोंहा बेखौहाय। सावनानै जेनेखवा जोंहा बेखौ प्लास्टिकआव दोन्नाय जायो खाथुमनानै साननै एबा सानसे बेनि उनाव जा जेथियानो खि बेवहाय ओ रोसि एबा जौ बिदै सोमजिगोन अब्ला जोंहा बेखौहाय गोथौ आइजें खान्था एबा ओ गोथौ आइजेंफोराव दोननाय जायो। जेसेबांनो दिना बारलांगोन जोंहा ओ स्नि सान एबा द' सान जागोन अब्ला जोंहा जौ बिदैया ओ गोबां रोखोमनि जानायखौ जों नुनो मोनो अब्लानो जोंहा जौ बिदै एबा जायखौ जोङो जोमाय रोसि बेखौ जोङो लोंनाय नुनो मोनो बाहायनाय नुनो मोनो। बाहायनाय होनोब्ला जोंहा जौ जुमाय रिसिखौहाय सान्दुं गोसा थिं थिंआव लोंनो लोंनायखौ जों नुनो मोनो जोंनि गामिनि मानसिफोरखौहाय थिग बे रोखोम रोखोमैनो जोंहा सावरि जानाय बादालि जानाय आ ज' ज' आ खामानि मावनायफोराव जुमाय रोसि लोंनायखौबो नुनो मोनो। जोङो बायदि बायदि औ दा बेनि उनावहाय जोंहा बै जुमायखौहाय आ सोरबा संनायबो जायो सोरबा ओरैनो सङालासिनोबो जुमाय रोसिखौबो लोंनाय नुनो मोनो। दा बेनि उनाव संनायनि बिखान्थि बुङोब्ला जोंहा नोंथाङा बुंलांखानाय बादिनो जोंहा बेखौहाय आ खान्थाफोरावहाय बायदि रोखोमै जोंहा आ संनाय खौ जों नुनो मोनो जेरैहाय खान्था‌ गिदिर खान्था ओ फिसा मोननै ओ जोंहा फाइफ बायदि बायदि रोखोमै बाहायनानै बानायनानै जोंहा थाखो थाखो मोनथाम आ जोंहा आ थिन थाला बादिहाय बेखौ बाहायनानै आ सिंजों अर सुना होयोब्ला जोंहा खफ' जानानै पाइपजों ओंखारबोयो। ओ जौहा बै खफ खफ' जों ओंखारबोनायखौनो जोङो जौ होननानै बुंनाय जायो जौ गोरान होननानै। दा बे रोखोमैनो जोंहा ओ माइरंनि बिबाङा जेसेबां ओ जौनि बिबाङाबो एसेबांनो अंखारगोन बेबादि हिसा साब दङ आरो नोंथां ओ से फाल्ला से फाल्ला माइरंआवहाय जोंहा जौ जौ बिदै लोङाबा जोंहा स्नि नङाबा द' ओ बथलसो ओंखारनायखौ जों नुनो मोनो। दा बे रोखोमैनो जोङो बेबादिनो आदब खान्थि बाहायनानै जोंहा जौ लोंनायखो खौ‌ नुनो मोनो। जौ लोंनाय होननानै बुङोब्ला जोङो बायदि रोखोमनि खास खर्म' हाबा बिबा जोंनि बर'फोरनि खामानि मावनायफोरखौ जोङो ओ जौ बाहायनायखौ बांसिन नुनो मोनो आरो नङा होमबा नोंथां। दा नोंथां जोंहा समाबो जानानै फैबाय नङा होमबा समाबो जानानैै